नोंथां
औ खोनागासिनो नोंथां।
उम्म गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजान ओ मोला मोनाबिलिनि गाहाम लायनायखौ जासिहफिनबाय।
औ नोंथाङा ओरैनो मानि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन?
अ आंङो बे समावहाय नोंथांजों जेनाखि ओ बाथ्रा भाव दङना बर'आव माखासे दा बेफोरनि सोमोन्दै जाखिनि बाथ्रा फावखौ नोंथाङा मिथियोबा बेफोरनि गियान दं। दा नोंथांजों आंङो बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा
ओ बुंनानै
औ औ जागोन नोंथां जेनेबा जोंहा बर' बर'आवथ' माखासे गोबां बाथ्रा दं जों बे बाथ्राफोरखौ जों माबेबा समावबा माबेबा खेथ्र आव बे बाथ्रा फावखौ बाहायनायखौ नुनो मोन बांसिनखोनो बाहायो आरो गोदोनि समाव समाव खिन्थु दा बारा बाहायनायखौ नुनो मोनला आरोना बाथ्रा भाव होननानै बुङोब्ला बे बाथ्रा बाथ्रा भावाव मोनसे मा होनो गोथ थौ मिनिं दं आरो ना एबा मा होनो गोसौ ओंथि दं जाय बाथ्राखौ जोंङो बुङोब्ला माने जोंनि जों मोनथियो आरो जेरै जों बुंनो हागोन माखासे माखासेफोरखौ जोङो माने मोखाङाव दडाइरेक्ट बुङा लासिनो एबा सोरनिबानिसि सिङाव दडायरेक्ट बुङालासिनो माने जाहाथे गाज्रि मोना बै बेैफोरबायदि माबाजों खेथ्र'यै जोङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जायो आरो ना। बे बाथ्रा भाव आनो जाहैबाय जोङो जा सासे ओ मा होनो हिनजाव गोदाननि आखल आखुखौ जोङो फोरमायनो थाखाय जोङो बेखौ डाइरेक्ट जोङो मुंसो आरोना बिनि थाखायनो जोङो खेंसालियै बेखौ जों बुंनो हायो जेरै सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बैफोरबायदिया मा होनो बे बाथ्राफ्राव जे मा जादों रिंखांफैदों एबा मा होनदों बुंनाय जादों आरोना आरो बेजोंनो मा माखासे दंबावो जेरैहाय जोङो मा होनो जाबा जानानै जा जायोबो नावद्राबो बुयो बैफोर फोरबायदि खेथ्रआव जेरै जे बुंनो हायो माने माखासे मानसिफोरा जासि जानानै मा खालामदों माने जासे जाबाय आरो मा होनदों बेनि सिगावनो मा होनो मोजां जायाखैलै मायाखै नोंनि ओंख्रि संनाया मोजां जायाखै बा नोंनि माबा खालामनाया मोजां जायाखै बेफोरबायदि बाथ्राफा बाथ्राखौ फोरमायो आरोना बिनि थाखायनो बे बाथ्रा फावखौ बुंनाय जायो आरो माने दडाइरेक्ट बुङालासिनो खेंसालियै बुंनायखौनो जोङो बाथ्राफाव होननानै बुंनांगोन जेरै आङो बेाय गिबियावनो होनदोंमोना सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बै बेफोरबायदियाव ओरै बुंनो हायो जेनेबा जोङो ओ बे दा सिखा गोरानखौ जोङो जेब्लानाखि बायनानै लाबोयो बाजारनिफ्राय बे बाजारनिफ्राय फ्राय बायनानै लाबोनाय सिखा गोदाना जोङो मा होनो गिबि खेब हायोबा जोंहा गोबाव जागोन आरोना जे मा आखायानो बौफ्लांलायगोन आरोना आरो बिनि उनाव जोङो नैथि खेब हाबा बो एसे बौगोन थामथि खेब जेब्ला हागोन अब्ला एसे बुथुवा जागोन जेब्ला बै ब्रैथि खेब जायो अबा अब्ला बै ब्रैथि खेबाव मा जानानै फैदों माने बे सिखाया बौला आरो ना माने गावनि महर मुस्रिखौ बे सिखाया देखायनाय जाबाय आरो ना माने जेब्लानाखि उनला बे समाव अब्लानाखि बे सिखाया बौला आरोना बै फोरबायदि माहोनो जाहोन जादों आरोना। आरो बिदिनो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हागोन जेनेबा हिनजाव गोदाना दानथाम। बै हिनजाव गोदाननि खेथ्रआवबो ओरै बुंनो हागोन जेनेबा जोङो सासे हिन्जाव गोदाना हाबा जाजेननानै फैनानै बिहाव बुखुनजोनि सिगाङाव मोजां आखल दिन्थिगोन एबा फिसाय अन-अनसुला जा मा होनो फिसाय अनसुलि जाफ्लायो फागोन बिहाव अनसु बिहाव अनसुलि जाफै जाफैफागोन आरोना जायिनि मा होनो जाय मानि गुबुन मानसि सिखिरि मानसिफोरा हाब बुंनांगोन आरो ना आ हाब बेनालाय बिहामजोआालाय मारै एथ' अनसुलिलै बेफोरबायदि बाख्नायलांलायगोन आरोना खिन्थु जोङो मा होनो दानसेयाव जोङो मोनथिनाय मिनथिया आरोना जे दाननैजों मोनथिया आरो बिदिनो दान थाम आरो दानब्रै जायोबा जोङो बे सासे हिनजाव ओ गोदाननि महर मुस्रि एबा आखल आखुखौ जोङो लासै लासैनो मोनथिजोबनो हमो आरो ना एबा मोनो जेरै जोङो माखासे आखल आखुफोरखौ जे-जे देखायनाङा एबा देखायथावनाङा बे फोरखौ बिसोरो बियो देखायो आरो ना देखायनायनि गेजेरजों जों बै बाथ्रा फावनि गेजेरजोंनो जों बेफोरखौ मिथिनो हायो एबा मा होनो बुंनाय जायो आरोना जेनेबा सिखिरि मानसिया लामा थारैनो बुंलांगोन हाब सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननाया आदानि न'आव जामारबायलै माथो बिदि माने मुंसुलांगोन आरोना। बेफोरबायदि बाथ्रा भावखौ नैबेयाव बाहायनाय जायो आरोना। जेरै आङो आरो आं बुंबावदों जेरै मा होनो उम ओ मोनसेखौ बुंबावनोसै आं जेनेबा मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया बे मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हायैनि माने बिनि मा होनो गोथौ ओंथियानो जाहैबाय माने जोङो जे बिबार जोङो जेरै जोङो मेरला मोदोमनाय बिबार दंना जोङो जेरावखि खनायाव गाया मानो एबा जेखि ख'नायाव थाया मानो बै मोदोमनाय बिबारा मा जायो जोंनि ग थंआव मोनामफैबाय थायो आरो ना बै मोनामफैनाया जोङो हाब बे मासि गोथाव बिबार बेथ' उमुख बिबारसोलै जों बिबार बेफोरबायदि होननानै जों मोनथि मोनो आरोना जों बिबारनि सोमोन्दै। बे बिबारानो जाहैबाय मा होनो ओ बे बिबारनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनसे बाथ्राखौाव हाबनानै दङ जाय माने जाय समाजाव एबा जाय गामियाव लेखा गोरों सुबुं दङ बै लेखा गोरों सुबुङा माने बयजोंबो नुसारजायो आरो ना माबा मोनसे खामानि मावनाय एबा माबा मोनसे खा माहोनो माबा माने माबा मोनसे बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव बुंनायनि बुंनायनि थाखाय बै मा होनो सासे लेखा गोरों सुबुंखौ एबा गोसोखांगोन एबा बे बिथाङासो मोनसे मोजां गियान होलांनो हागोन जोंनो एबा जोंनि इयुन जोलैफोरनो बेफोरबायदि। हिसाबै जोङो नैबे बाथ्राभावखौ बाहायनाय जायो आरो ना आ माने लेखा गोरोंखौ माने जेरावबो नुसारजोबा आरो ना बि बिनि आ थानाय थानाय आ आरो रायज्लायनाय माखासे आ स्टाइलफोरखौ नायना नानै जोङो मोनथिनो हायो आरोना बेयो माने सासे लेखा गोरों एबा मा होनो मोजां सुबुं होननानै जोङो मोनथिनो हायो बैफोरबायदि जोङो बे बाथ्राफोरखौ फोरमायनाय जादों आरो ना। जेरै मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया जे बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा ओ सासे लेखा गोरोंखौनो जोङो मा होनो जेरावखि थाया मानो जोङो बिनि माखासे रोंनायखौ जोङो मोनथिगोन आरो। आ थानाय जानायावनो जोङो मोनसे नङा मोनसे जोङो हमदांनो हाखायो आरो ना नोंथां। बेफोरनो जाहैबाय जोंनि मो बर'फोरनि माखासे बाथ्रा फाव बेफोरखौनो लानानै जोंनि बर' माहारिया मा माखासे मा होनो आ मावनाय-दांनाय एबा माखासे जानाय लोंनाय एबा माखासे रायलायनायफोरखौ फरायलायनायफोराव बे बाथ्राफोरखौ जों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनदों नोंथां। दानिया नोंथाङा बे बाथ्रा फावनि सोमोन्दै नोंथाङा मोनथियोबा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? दे बिदिबालाय।
जोंनाहाय नोंथाङानो ओ नोंथाङा गोबां ओ रोखोमनि ओ बर' फोरनि बाथ्रा भाव बाहायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलायबाय बुंलांबाय। दा आंबो बेफोरनि सायावनो माखासे आरोबाव आद्रा थाबावनाय बाथ्रा बावफोरनि स सोमोन्दै ओ बुंबो बुंनो सानदों नोंथां ओ दा नोंथाङानो फोरमायलां। आंलाय ओ जे बाथ्रा फाव होननानै बुङोब्ला जे ओ जोंआहाय बेयो मोनसे ओ सोरजोंबा रुजुजानाय बा गुबुन मोनसे बोथोरजों बा ओ मानसिजों बेफोरबायदि ओ रुजुनानै जोङो ओ बैफोरनि सिगाङाव माखासे ओ फोरखौ दोनखोमानानै मोनसे सुंदोब सोदोबजों ओ फोरमायनाय। ओ आरो बे बाथ्रा फावा ओ बाथ्रा बेबादिनो ओ ओं। खिफोरा थायो ओ दा बेफोर ओ बेफोर बाथ्रा फावफोरखौ आङो ओ माखासे बुंलांनोसै। बेनि गेजेरावनोहाय बेवहाय ओंखारनो सिया आ दा बे बाथ्राफोरखौ बुंनाय खबर जे ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा जेरै ओ खानस्रिङा मा होनदों ओ बे खनसे ओ ओंखारबानो बे माब्लाबो हाबनो रोङा मानो थाखाय होनना बुङोब्ला बेहा आ
गैया होननानै बुं
ओ बियो ओ बै खेबसे माब्ला ओंखारजेनबाय आरो बेयो माब्लाबाबो हाबफिनला दा बे सानस्रिजों ओ माखौ रों जानो ओ जादों होननानै ओ जोंनि माने बाथ्रा खोनदोबा ओ बबेबा मोनसे बाथ्रा गोसारनाय खुगाजों खुगा बेखौनो जोङो ओ जेनिखि ओंखारनाय खानस्रिखौ हाबनो रोङा बेजों रुजुनाय जायो। बे जोङो बे बेलायाव बुंनो हायो जे सोरबा सासे सुबुङा बबेबा बाथ्राखौ सोरबाबा खोनाजानाय ओइ जुदि सोरबा सासे सुबुंनि सिगाङाव खिथानाय आरो बै सासे सुबुंखोबो आरो सासे ओ मानसि जेसिगाङाव आरो बे खोथाखौनो खिथाफिनबावो बेबायदिनो खोथाफोरा सासे ओ सिम बारलांबाय।
बे बादिनो बै‌ खोथाया मालाबाबो बांसिनसो गोसा गाबो ओ दा बे बाथ्रा बुंदों जायनोखि बुंनाय जायो खानसिया हाबनो रोड़ा आरो बिनि अनगायै बो दंबावो जोंहा दा
समावहाय बे थुरिनुबा बाथी गारो ओ बे बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो उन्दै समाव जोङो ओ खोनानो मोनोमोन जे ओ न'खराव सासे हाबा जानाय सेंग्रा थानाय बेनि थाखाय सिख्लानायनो थाखाय ज' गोरोब लायोब्ला गासैबो नखरनिया जेनाखि माखासे बेसादफोर लानानै हिनजाव जेनेबा बेखौ बाथि सिखाव फाननानै लांनानै जेनाखि
बाथ्राखौ हाबा जाथाव थाव सिख्ला थायो बे नखराव बे नखरनि सिख्लाजों
फै सेंग्राजों जे जुलिनि रादाय खालामनो थाखाय
ओ आ बयबा मोनसे ओमफ्राय बे मोफौआ दा फांसे बिफांनि गोजौआव दं दा जों बेखौ
उनावहाय स
ओ सावरायलायफिनसिगोन दा एसेखिनिखौनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो माखासे बाथ्रा बर'नि बाथ्रा फावनि सोमोन्दै फोरमायनानै होननि थाखाय दे बिदिब्ला जासिगोन ना नोंथां। औ दे दे गोजोनथों दे नोंथां।